खोनादोंना खोनादोंना नोंथां? अ नोंथां मा खालामनानै दं?
आङो दा ओरैनो जिरानानै दङ नोंथां।
आस्सा होमबालाय फ्रिबालाय मोनसे टपिकनि सायाव रायज्लाय जागोन ना नोंथां जे मिथिंगायारि खैफोद। बियो जेन'बा। मिथिंगायारि खैफोद जायोब्ला बिदिनो सोर सोरनि मा मा खहा जायो मायो बेफोरखौ एसे फोरमायना होलाय नोंथां।
औ फोरमायजागोन नोंथां। बिदिनो मिथिंगा रोखोमफोर होननानै बुङोब्लाथ' जोङो बेखौथ' जोङो हमनो हाया। माला मा जायो मा माला मा जाब्रबथायसै बेथ' मोनसे मिथिंगायारि ओ खैफोद होननानै बुङोबो बेयो मोनसे हरखाब जाब्रबथाय जानाय जेरै ओ एगजामपोल जेरै बुङोब्ला जेरै अरगें हाजो बेरफुनाय अरगें हाजो बेरफुयोबा जोंथ' मिथिखायो माबादि जायो अरगें हाजो बेरफ्रुबा जेबा ओ गोबां हाफ्रानो मावग्लांजोबो बिदिनो हा मावग्लांनानै माने बांग्रिं मावो आरोखि ना नोंथां। ओमफ्राय बिदिनो जेब्ला बांग्रि मावो अब्ला बांग्रिंनि गोबां बांग्रि मावोबा मानि मानि हाया माव बुङो आरो बिदि हा मावनायजों बिदिनो जोंनि गोबां न' बांफोर ओ बिल्डिं गिदिर गिदिर बिल्डिंफोर माने बेफोर बायनो हमो आरोखि। ओमफ्राय बिदिनो जेब्ला बेफोरो जेब्ला गिदिर गिदिर बि-बिल्डिंफोरा माने बांग्रिं मावोब्ला बिदिनो बायस्राजोबो बिदिनो बायोब्ला जोंनिनो खहा जायो मानो होनोब्ला बिल्डिं मोनसे लुनो थाखाय मानि गोबां रांनि गोनांथि जायो बिदिनो दस खरल बार' खरल पन्सास कररल मानि गोबां गिदिर गिदिर बिल्डिं जायो आरो बिदिनो बिल्डिं सिङाव थाबावगोन गोबां बायदिसिना सियार टेबोल बायदिसिना ओ जोंनि कम्पिउटार जु- ओ कम्पिउटारफोरनि बिदिनो कम्पिउटार बायदिसिना बिजाबफोर जानाय लोंनायफोर बेफोरबायदि माने बिल्डं सिंफोराव जेनेबा गोबां बायसिना थाबावो बेफोर माने बायनानै माने होसिनजानायजों गोबां खहा जानायखौ जों नुनो मोनो जायनि जाउनाव मानि बांग्रि मावोबा माने जोबोद खैफोद जायो जोंनिनो गोबां लस जायो आरो जों सुबुङाबो माने बांग्रिबावोबा जाय सुबुंफोरा गिदिर गिदिर बिल्डिंआव थायो माने बेफोरो होसिन जानानै थैनो गोनां जायो। मानो होनोब्ला ओ जों बेफोरखौ मिथिया नालाय माला मा जागोन मा जाब्रथाय जों बांग्रि मावगोन बेफोरखौ मिथिनो मोना बिदिनो मिथिंगायारि खैफोदाव दंबावो बिदिनो दैबाना। सारअन्थाइ गावनाय सुनामि। बिदिनो दंबावो गोबां आलदा आलदा हा गुगानाय हा गिसिखानाय। बिदिनो गोबां गोबां आलदा आलदा बांग्रि माने जाब्रबथाय जायो जेरैनो। जेरै क्लन माने सु माबा बारमोदाय जा। जानाय बिदिनो फाखन जानाय बिदिनो बारजों बिदिनो बार मोदाय जायोबा बिदिनो ओ गोबां जि मानि बारा फायखनाय जों बिदिनो फाखन जानाय होनो बिदिनो बिदिनो माने बारा जेब्ला बिदि जायो अब्ला मानि। गोबां गावनि जेनेबा बारा बिदिनो फायखनो आरो फायखनानै बिदिनो बोहरो। बिदिनो बैनानै जेनेबा खाथि खालारफ्राव जेनेबा मा जिनिस दं माने बेखौ गासिखौ बोजोबो जेरै। सियारफोर दंबा टेबोलफोर दंबा माने बेखौ गावनि सिङाव लांजोबो आरो ना बिदिनो लांनानै मानि। दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव माने बे बारा फाखना माने बालाहामा बायदि बेफोरबायदि लांदां लांदां जायगायाय माने ज' गारहै जोबो आरो ना। माने बिदियावबो जों मानसिखौबो बोनानै लांफानो नागिरो माने बिदि खाथियाव थाजाया। बिदि आरो जोबोद गिदिर गिदिर जायो आलादा माबाफ्राव बिदिनो। नेै बेफोरबो मिथिंगायारि जाब्रबथाय बेफोरो माला जागोन माला जाया माने बेफोरखौ जों। हमस'नो हाया आरो ओ।
दा नोंथां दैबाना जेन'बा नोंथ' बुंबायना जेनबा। मिथिंगायारि खैफोदाव दैबाना दं बे दैबानायाव जे ओ। सोर सोरनि मा मा जिनिसफोर खहा जायो मायो बेफोरनि सायाव एसे फोरमायलायनो नोंथां।
औ बिदिनो दैबाना होननानै बुङोबाथ' जोङो दैबानाखौ मिथिखायो बिदिनो दै देरनाय दै गिदिर जानाय। दैबाना जानाया बिदिनो गोबां अखा हानायनि जाउनाव जायो बिदिनो गोबां। बांद्राय अखा हायोबा बिदिनो ओमफ्राय बान्दो बानलाफोर बायोबा। बिदिनो बान्दो थेनायफोर बायदिसिना लैथोनि जेनेबा दैफोरा उसिफबनानै जेनेबा बेफोरो माने फैनानै जोंनि ओनसोलाव बिदिनो जेंना होफैयो आरो बिदिनो दै जेनेबा दैयाथ' थांनो थाखाय लामा जायो बिदिनो दैयाथ' हाफोरखौ खुरखाजोबो बेफोर मानि थाखाय जायो दैबाना जानायनि गुदि जाहोना जाबाय मानि जेनेबा जिं जिङावथ' जेनेबा बेनि दैया जे जायगायाव बोहैलाङो बे जायगायाव माने हाखखौ खुरख'लांजोबो आरो जे जायगाजों मानि ओ गिदिंनाय दङ माने दबनाय जिनिस दं माने हा थांनाय माने दै बोहैलां थांनाय माबानि बेफोरखौ खुरखानानै माने सिदा लांनो थाखाय माने बि खुरखाबाय थायो आरोखि ना माने ओमफ्राय बिदियाव माने बिफां लाइफां गायना होनांगौ आरोखि न बिदि दै बोहैनाय मानानि दैमा जिंफोराव माने बिदि बोहैलांग्रा दैयाव माने बिफां लाइफां गायना होयोबा माने मोजां जायो आरो मानो होनोब्ला बिफां लाइफां गायोबा मानि बेफोरो माने हा गुगानाय हा गिसखानायफोरखौ होबथायो बिदिनो दैबाना होननानै बुङोबा दैबानायाव जोङो दैबानाजों गोबां ओ बिदिनो दैबाना जायोबा बि बिदिनो जोंनि गामि ओनसोलनि गोबां न' बांफोरखौ बु बुखारलांजोबो बिदिनो बिदिनो जिब जुनारफोर बेफोर जिब जुनारफोराथ' बारा दावनो रोङा नोंथाङाबो एसे मिथिखायो बिदिनो मोसौ मैसोफोराथ' गिलिर जायो बिदिनो बोरमा बेफोरो माने दैबानाजों माने ओ सोख्लोबजोबजायो आरो ना दैबाना जायोबा ओमफ्राय बिदिनो न' बांफोराबो जोब्बाय बिदिनो आबाद मावदोंबा आबादफोरखौबो बुखारलाङोबा बिदिनो सुबुंफोरा बिदिनो ओ सुबुंफोरखौबो बुखारो बिदिनो ओमफ्राय सुबुंफोरा बिनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय सोरबाबा न'नि गोजौ उखुमाव थागोन सोरबाबा बिफां गोजौ गिदिराव गिदिर गिदिर नागिरनानै थागोन गोजौफ्राव माने बेफोरजों गावनि जिउखौ रैखा खालामनानै थायो। बा बिदियाव मानि ओ गोबां जिब जुनार गावनि फिसिनाय जेनेबा जिब जुनार मोसौ मैसो अमा ओ दाउ बेफोरबायदिया गोबां ओ थैनायनि जाहोनाव गोबां ओ रांखान्थिनि बेलायावबो गोबां ओ लस जायो माने गावनि जिउखौ खुंनायाव जेनेबा गावनि जिउ खुंनो थाखाय फिसिनाय जि जुनारफोर बेफोरनि बेफोरखौ फाननानैसो रां आरजियोमोन माने बेफोर गासिबो मानि ओ थैजोबनानै मानि सुबुंखौ खुहा खालामो आरोखि ना नोंथां बिदिनो मानि ओ
आंनि बुंआंनाव बिदिनो माखासे सोंथिफोर सोंनांगौ दं नामा
औ सोंना औ सोंजागोन नोंथां बिदिनो ओ नोंथाङा जेनेबा मा मा मिथिनो मोनो मिथिंगायारि ओ खैफोद जायोबा जेनेबा मायबाफोर जायोबा जोङो माबायदि खालामनांगौ जेनेबा ओमफाय मा मा खहा जायो बेनि बागै नोंथांङाबो एसे फोरमायदों
ओरैनोथ' मिथिंगाय खैफोद होनना बुङोब्ला बिदिनो ओ अरगें हाजो बेरफुनाय बांग्रिं मावनाय दै बाना जानाय बिदिनो बारहुंखा बेफोरनो आरो
औ औ
थ' बिदिनो अरगें हाजो बेरफुनाय बेखौ होनोबुंङोब्ला बिदिनो अरगें हाजो बेरफुनाय बिदिनो ओम गदुं बिदिनो दै बायदि बिदिनो लााहाफोर गबोनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेफोर गुदुं लाहाफोरा बिदिनो बेरफ्रुनानै बिदिनो खाथि खालानि हा बेदिनो हाग्रा बंग्रा बेफोरखौ खहा खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरो। आरो बांग्रि मावनाय बेखौ बांग्रि मावनायखौ होननानै बुंनो थाङोब्ला जेन'बा बांग्रिया बिदिनो गोबां बिल्डिं बायदिसिना न' बां बेफोरखौ खहा खालामो आरो आरो जिब जुनार मानसि दुमसि बेफोरखौबो हा सिङाव बिदिनो हाया गावनानै बांग्रि मावोबाथ' हा गावोना जे हा गावनायनि जाउनाव बिदिनो मानसि दुमसि जि जिब जुनार बायदिसिना बेफोरो हाबलांनानै सिङाव थांनायखौ जों नुनो मोनो आरो आरो बे गिदिर गिदिर बिल्डिं लुनाय बे गिदिर गिदिर बिल्डिंफ्राबो बिदिनो बांग्रिनि जोहै बांग्रिनि जोहै बायनाय जों बे बांसिन नुनाय जायो आरो सुबुंफोरनि खहा जानायखौ जों नुयो आरो दै दैबाना दैबानाखौ बुंनो थाङोब्ला बिदिनो गोबां अखा हानायनि जाउनाव बिदिनो बिफां लाइफां गैयैनि जाउनाव आरो बिदिनो औवा औवाफोर थायोब्ला बिदिनो हाफोर खुरखानाया एसे खम जायो आरो औवा बिफांफोर थायोबा। दा बेफोर दै बानाया बिदिनो बिफां लाइफां गैयिनि जाउनाव मायाव बिदियाव लांदां जायगाफ्राव बिदिनो बांसिन खुरखानाय मानाय जों नुनो मोनो आरो बेफोरो खुरखायै खुरखायो बिदिनो सुबुंफोरनि न'खर सुबुंफोरनि न' मानसि दुमसि जि जिब जुनार बेफोरखौ बुखारलांनाय मानाय बेफोरखौ जों नुनो मोनो आरो आरो बिदिनो दै बानाया खालि बिदि सुबुं मानसि दुमसि सिल' नङा बिदिनो न'फोर बिदिनो बिल्डिं गिदिर गिदिर बिल्डिं आरो गोबां जिनिसफोरखौ बुखारलांनाय मानाय बेफोरखौ जों नुनो मोनो आरो
उम उम बिदिनो ओमफ्राय ओ नोंथाङा जेनेबा ओ नोंसिरनि जेनेबा नोंसिरनि खाथि खाला जेनेबा दैबाना जागोना जाया जेनेबा ओमफ्राय दैबाना जेनेबा खाथि खालाफ्राव जेनेबा दैमा दैसाफ्राव जेनेबा ओ जेनेबा जा जिब जुनारफोर थैयो जेनेबा बेफोर माबायदि खहा खालामो जेनेबा माबायदि बिनि बागै
ओरैनोथ' दैबानाया सिगां समाव बांसिन जादोंमोन आरो दाबो जायो जानाया दा आरो बिफां लाइफां गैलाना।
औ
दा बे बिफां लाइफां गैयिनि जाउनाव बिदिनो दैबाना जानानै बिदिनो हाफोरखौ खुर खानायखौ जों नुनो मोनो आरो बिफां लाइफां बिदिनो औवा बिफां माबाफोर बिदि थायोब्ला हाफोरखौ बारा खुरखानाय जों बेफोरखौ नुनो मोना।
उम
आरो बिदिनो जिब जुनार थैनाय मानाय बेफोरनि गेसाव मोनामनाय बेफोरखौ बेफोर जोंखौ जोबोद खहा खालामो आरो जेरै
औ
मोसौ मोसौ मैसो बिदिनो बोरमा सैमा अमा दाउ बेफोरो गासिबो बिदिनो दैबाना बेफोरजों बुखारलांनानै बिदिनो थैयो आरो बेफोर थैनाया बिदिनो जों सुबुं माहारिनि देहा सोलेराव बिदिनो खहा खालामहो आरो।
औ नोंथाङा जेनेबा ओ बारहुंखा बारोब्ला जेनेबा मा मा जाब जायो जेनेबा बारहुंखाजों मा मा बायलाङो बेनि बागै एसे फोरमालाय नोंथाङा
बारहुंखा बारहुंखा होननानै बुङोब्लाथ' जेन'बा बिदिनो बारहुंखा बारोब्ला मा सुबुंफोरखौनो होनजायो जेन'बा औ न' बां जेनेबा न' बां बेफोरो न' बांफोरखौ खारलांनाय मानाय बारफोरजोंबो जायो आरोना बेफोरो
उम
बेफोरो सुबुंफोरनि थाखायनो जाजोबनाय गासिबो बिदिनो बार आरो जि बारहुंखाफोर बारोबा बिदिनो सुबुंफोराबो खहा जायो खहा जानायाव बिदिनो माइ आबादथिलि बायदिसिना बेफोरो माइफोरा गिलेमजोबो आरो दैबानाजों - दैबानाजों बेफोरो माइ आबाद बेफोर गासैबो बुखारलांजोबो आरो
औ
आरो बे बारहुंगानि जाउनाव बिदिनो मानसिफोरनि ओ थैनाय बिदिनो मानसिफोर थैनाय मा नाय जिब जुनार थैनाय बेफोरनि मोनामनाय मोननाय फोरा सुबुंफोरनि देहा बिदिनो देहा सोलेरफ्राव खहा खालामहैयो
औ
होमबा नोंथां जोंना समाबो जाबाय दा रायलायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'सै नामा नोंथां?
औ दोनथ'जासिगोन नोंथां
औ दे होमबा नोंथां
औ दे